औ
औ खोनादों।
औ खोनादों नोंथां।
औ मा खालामनानै दं?
दङ ओरैनो जिरायनानै।
ओम मोनानि खाजा संनायनि लाहार फाहार खालामबाय ना?
बेनो
ए
औ
माने आङो मोनसे टपिकखौ रायलायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन आरोना
औ
ओ गेलेनायनि सायाव जेनेबा
औ औ रायलायनो हागोन दे।
ओं
र'
ओरैनो मा मा गेलेनानै मोजां मोनो नोङो बुंनो हागोन?
दायोथ' जोङो आगोलाव उन्दै समावसो गेलेयोमोन दायोथ' गेलेनायानो बिदि जाला ओम गेलेनाय होनबाथ' जोङो आगोल औ माने आगोल उन्दैयावहाय जोङो बिदिनो गामिनि गथ'फोरजों गेलेयोमोन आरो बर'नि बिदि मा माखासे गेलेनाय दङ बेफोर गेले बेफोर गेलेनायखौ गेलेयोमोन।
उम।
ओ जेरैहाय ओ ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय।
औ।
औ आमोल दिमोनोल ओ खिखर गेलेनाय मंगलबाथा ओ दैयावहाय माने हांसुलायनाय बेफोरबायदि ओ दाङाय खाबादि बेफोर खौ गेलेनाय जायोमोन आरो।
अ।
ओ नोंथाङा सिगां मा मा खेलाफोरखौ गेलेनो मोनदोंमोन?
आङोथ' नोंथां बुंनायखौ अबेखौबा गेलेनो मोनाखै। जेनेबा मा मा बुंलां खो आं बेखौ बबेखौबा मिथिबावाखैसो।
अ।
आंना बांसिनानो बे ओंखाम सं ओंखाम ओंख्रि संनाय गेलेनाय ओ। बेल'मोन आरो ओमफाय थाखोमालायनाय गेलेयो। उन्दैनि खेला आरो ना बेफोरो ओं बेफोरो उन्दैनि खेला आरो। ओमफाय देरनानै जेनेबा खारनाय काबादि बेडमिन्टन इफोरखौ हक मा होनो ककबेटफोरखौ बेफोरखौ गेलेयोमोन आरो दायो देरनानै ओमफ्राय दा खमायलांबाय गेलेनाया।
औ आथिखालावथ' औ। आथिखालावथ' बांसिन मानसिफोरानो खेला बिदि गेलेखाला नङा होमबा।
ओं नोंसोनि खाथियाव फिल्फोर दंना फिल्डफोर दंना गैया खाथियाव? औ बेफोराव गेलेयो दा।
औ होयो बेफोरावहाय जोंनियाव ओ बिदिनो जोलुर गेलेनाय बिदिनो भलिबल ओ क्रिकेट। ओ बेबायदिखौ माने बिदि खेलाखौ गेलेनाय नुयो आरो जोंनियाव।
गेलेयो आरो ना होमबा?
औ औ इन्दुर गेमाव। बिदिनो केरम लुडु बेफोरखौ गेलेयो आरो । ओ जोंङो न'अद थानायफ्राव।
औ औ। इन्दुर गेम होनना बुंङोबाथ'। जेनेबा कक बेड लु द दाइस बेफोर जाहैबाय । ओमफाय । जोंना। आउटदर होनना बुंबाथाय बे जोलुर गेलेनाय काबादि गेलेनाय।
औ औ औ।
ओमफाय नोंङो मा माखौ गेलेनानै मोजां मोनो काबादिफोरखौ गेलेयोना गेलेया?
औ खाबादिखौ गेलेयो मोजां मोनो आगोलावथ' उन्दै समाव गोबां गेलेनाय जायोमोन दाबो माने फरायसालिफोराव माने गेलेनाय जायो आरो । बादायलायनाय औ
काबादियाव ओरैनो। साबैसे गेलेग्राफोर थायो होनना। थायो।
ओ बेयाव स्निजोन। थायो नामाथाय।
फारसेथिं।
औ। ओ बावगारलाय लांबायसो स्निजोन औ। बिदिनोमोन नामा। नोंथांङा मिथिगौबा खोन्थादो दे ।
ओं आंबो इदिनो जेनेबा स्निजोन स्निजोन थायो होननानैनो। मिथियो आरो माने जोंबो बिदि गेलेयो नालाय।
औ।
इथिं स्नि जोन ओ गासै जिब्रैजोन नंङाबा गासै जिनै गेलेनो हायो। ओ बिदिनो गेलेयोमोन आरो माने जोंनि टाइमाव ओमफाय ओरैनो ओ जेनेबा जोङो बेलेग गोजानफोराव थांनानै डिस्ट्रिक लेभेल बा स्टेट लेभेल बेफोराव गेलेफेराखै नालाय ओमफ्राय बेफोरावबा खैजोन लानानै गेलेनाय जायो आंबो बे बेखौ मोजाङै मिथिया आरो
औ उम फुटबलखौथ' बिदि गेलेनाय आं गोसो सौ गैया अ खनतु मालाबा मालाबा - जोंनि ओनसोलफोराव माने बिदि बादायलायनाय जायोबा नायो आरो
ओं ओं फुटबलखौ माने बांसि नानो हिनजावसाफोरखौ गेलेनायखौ बांसि खम नुयोना औ जों हिनजावसा जानाय मथे जोंना काबादिया मोनसे फेभ्रेट होनना बुंजासिगोन आरोना ओं गासै सिख्लाफोरानो बाह हिनजावसा साफोरानो काबादिखौ मोजांसिन मोनो ओफाय कालुरखौ बा फुटबलखौ मोजांसिन मोनो आरो
औ
उम ओमफ्राय बेबायदिनो ओ लुदफोरखौ गेलेयो दा?
औ मा-माब्लाबा माब्लाबा सम मोनबा गेलेयो। आरो मबाइलावबो गेलेनो हायो आजिखालिथ' औ औ औ
औ टाइमखौ बारहोनो थाखाय। ओरैनो नोंथाङा गेलेनायनि सायाव बारा इन्टारेस्ट गैया नामा होमबा?
ओहो बिब्दि गेलेनायनि सायावथ ओहो ओहो बारा आंनाव आइदियाबो गैया। माबोरै गेलेयो बांद्राय बि बेबो मिथिया आङो। औ। उम नोंथाङा मा मा खेलाफोरखौ गेलेनानै मोजां मोनो ।
औ आंबो। बेयदि खारनायखौबो मोजां मोनबाय। ओमबायो। खारनायफोरखौ जोङो जि ज' ज' खारसोयोमोन आरो ना। सिगाङो कलेज फरायनाय टाइमावबो। बा बेलासेयावबो ओरैनो। नो जोंङो दसे दे दे‍हाफोरख खौ फ्रेस मोननायनि थाखाय दसे दसे खारहैयोमोन खारनाय आरो दिनो । लं जाम्प‌आनो बार नायानो होन हाइ जाम्प बारनायानो होन बे मोननैखौबो मोजां मोन नो आरो आं बारनायावबो।
औ।
मफाय काबादि। ओमफाय ओरैनो ओ टाइम पास खालामनाय मथ थे लुददुफोरखौनो गेलेनानै थायो बा कमफेकफोरखौनो गेलेनानै थायो आरो। काबादिफोरफोरखौ बां सिनानो गोदोयो इस्कुल टाइमाव गेलेयोमोन ओमफ्राय कलेजाव एसांं गेलेनाय जायासै दे कलेजाव बांसिनानो खारनाय। ओमफाय ओ। बास्केट बल बेफोरखौ गेलेयोमोन आरो ओमबाबो आङो बास्केट बलखौ गेलेयामोन आङो लोगोफोरनि गेलेनायखौ नायनानैनो बिराद इन्जय लायोमोन आरो।
अ।
बासकेट बल आरो फुटबलनि खौ गेलेनो मो मोजां मोनाबाबो माने। नायनो मोजां मोनथारो आरो।
ओ खेला गेलेनायनि गेजेरजों जों जोंनि देहा सावस्रिखौबो गोग्गोयै लाखिनो हायो ना।
नंगौदा।
अ ओ खेला गेल लेनानै गाव गावनि मुंखौबो सोरजिनानै लानो हायो।
औ नंगौ सोरबा जेनेबा खेलाजों। ओ। देरहालांनानै बेबायदि स्टेट लेभेलफोराव मोनसे मुं आवग्रिनानै लानो हायो आरो। खामायनाय मोनसे। ओ लामा सोरजिनानै लानो हायो जेनेबा बेफोरखौ उन्दै उन्दैफोरखौ फोरोंबानो। मोनसे खामायनायनि आजि खालि गासैबो फालांगियारि जाबाय नालाय। खामायनायनि लामाबो बुंजायो आरो। उन्दै ओं उन्दै उन्दैफोरा माने गोदिरखौ नुनानैनो सोलोङो आरो गोदोरनि देरहानायखौ नुबा। नाथाय बिसोरबो गोसो दामाने इमप्रेस जानानै गेलेनो लुुबैयो नालाय।
थारैनो। उम। नोंथाङा बर'नि गुबै गुबै गेलेनायफोरनि नामखौ मिथियो नामा?
बर'फोरनि गेलेनाया। औ आरो मोनसे थालांदों। कबो बो गेलेनायखौ आं नुनो मोनोमोन ओमफाय आं गेलेफेराखै।
अ।
ओमफाय गुबै गुबै बर'फोरनि होनना बुङोबा मा माया जागोनथाय काबादिफोरानो जागोन नामा ओमफ्राय बे ख ख'आ ख होनो खोमा।
खक' कक खक' आनो होनो दां। जों आ औ औ। आंबो नुफेराखै।
ए माने माबायदि ओरैयो। सिन बोना लायो खोमा बेहाय ओ मानसियाबो। इयावबो ओ एगार' जन ना नयजन बेबायदि थायो आरो ना। गेलेग्राफोरा ओमफ्राय। मोनसे खथा खथा इदि बोना लासिगोन ओमफ्राय। अ ओमफ्राय सासे बेखौ जेनेबा ख' होननानै दांना होबाथाय आरो बे खारलायनांसिगोन बेबायदिसो नुयोमोन आरो स्कुल टाइमावसो आंबो बे बे गेमखौ नुनाया ओमफ्राय दायो एसे गोमालांनायखौ नु आङो बे गेमखौ।
अ।
बांसिनानो बेफोर बास्केट बल। ओम फुटबल बेफोरनो बांसिन सोलिबायना दाना क्रिकेटफोरा
ओरैनो गोबां बर'फोरना गोबां गेम दं खोमा जोंसो ओ जों सानैनि गेजेराव माने जोङो मिथिलाया ओ थेवब्लाबो जोङो जिखिनि मिथियो ओं जिखिनि मि मिथियो बेखौनो सावरायनो होननानै फन हरनाय जाद
औ दे ओ नोंथांनिफ्राय मिथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय ओम दे गोजोनथों ।